नोंथां औ ओ नोंथाङा दासान्दि बेस्थ' नङाब्ला ओ जोङो माबा मोनसे टपिक लानानै रायलायनो सानदोंमोन
औ रायलायजायो नोंथां रायज्लायजायो आं दासान्दि फ्रियावनो दङ।
ओ जोङो टपिकखौ लानोसै जोंनि ओ देहाखो माबायदि मोजाङै गोग्गो लाखिनो हायो?
औ औ औ बेनि बेयोथ' बिराद मोनसे इन परटेन्ट सावरायनाय जागोन, बिराद मोजां मोनसे सावरायनाय
दा नोंथाङा जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव ओ मा मा खामानिया माने गोनांथार होननानै सानो बे नोंथाङा फोरमायग्रोदो दे।
औ ओ बुंनायाथ' जोंनि देहायानो मुल धोन, मुल सम्पद होननानै बुङो देहा गैयाब्ला जोंहा जेबो गैया, थ देहाखौ जोङो जेरैबो बिथिङै मोजाङै लाखिनांगोन। जेरैबो बिथिङै जों देहाखौ नायनांगोन दिनैनि दिनाव ओ जोंनि देहा मोदोमाव बांसिन बेराम आजारा जायो जोंनि जानाय खायद'निफ्राय दानि जुगनि गासैबो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइ गंफोरखौनो रासायनारि आबादजों जिहेथु मावनाय जायो। बैफोराव माने गोबां बिबांनि मुलि बायदिसिनाफोर बेबायदि होनानै आबादारि बिथांमोना आबादखौ दैखांनाय जायो थ' बैफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ जोङो साना हसिया बा मोजाङै सुवालासिनो मोजाङै संनानै जायाबा हा बेफोरखौ माने साखोन सिखोन लाखिनानै जायाब्लानो जोंनि देहा मोदोमाव बेरामफोरा जोंनि देहाामखौ नारसिननो माने खाबु मोनो आरो।
औ
बेनिखायनो जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जानाय लोंनायनिफ्राय जोंनि एक्सारसाइसनिफ्राय फुंनि समावनो सिखारनाय फुंनि समाव दसे एक्सारसाइस खालामनाय। मोनाबिलि समाव दसे एक्सारसाइस खालामनाय सानजौफुनि समाव हायोब्ला दसे मोजाङै रेस होननाय बैफोर एक्सारसाइसफोरखौ खालामनानै जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखियो लाखिनो हायो आरो आरो बैफोरबायदि खामानिखौ जों मावो सो एक्सारसाइसखौ मावोब्लासो जानाय बिथिङाव जोङो साबधान जायोब्लासो माने जोंनि देहा सोलेरा गोग्गोयै थ थागोन एबा मोजाङै थागोन आरो बेखौ आं सानो
जोङो बे देहाखौ गोग्गो लाखिनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंबाय। ओ जोङो ओ मा मा खामानि मावोब्ला देहाया माने जोंनि देहाया बेराम माने नुजाथियो जेनेबा मा मा खामानिखौ मावोब्ला। सरासनस्रायै जोङो मोनथिनानैबो खायसे खामानिखौ मावफ्लाङो। बे बदि जेनेबा बे बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंदो दे।
औ औ दा सरासनस्रायै जोङोथ' माने जिबायदि जो थांलाय फैलाय खालामनाय बबबा जिरायनाय जानाय लोंनाय जोंना सरासनस्रासो सोलिखाबाय थायो बेनि बादैबो बेनि बादैबो जोङो माजबि जोंनि देहाखौ माने स्ट्रङै लाखिनो थाखाय जोङो फुंनि समाव थाब सिखारथारनांगोन। फुंनि थमाव समाव थाब सिखारथारनांगोन आरो थाब सिखारनानै जोङो हयथ' मिनिमाम जोङो अवान किल'मिटार थाबायनांगोन। बा जों किसुमान बियामखौ खालामनांगोन आरो जोङो गोग्गो दै लोंनांगोन फुंनि समाव। सानजौफुनि समाव जुदि जोङो। जुदि नांगौनि जुदि गोबां जुदि रेस्ट लायोबा बा बिसनायाव जों उन्दुनानै थायोब्ला हयथ' देहाया गिलेर जायो बेबो मोनसे बेखौबो बेयावबो जों साबधान जानांगोन आरो मोनाबिलि समाव जाय समाव ओ फुंनिफ्राय जोङो मोना सिम जों माबा मोनसे खामानि मावनानै हयथ' जोङो मेंनाय मोनो देहाखौ मेंनाय मोनोब्ला बैफोर समाव मेंनाय समाव जोङो मोजाङै रेस्ट लानांगोन। आरो मेंनाय समाव जोङो खायसे मुवा बेसादफोरखौ लायोब्ला लोङोब्ला जायोब्ला बैफोराव मेंनाय देहाजों आरो बै जुदि निसा बेसादफोरखौ जुदि जों लायोब्ला देहाया माने जोंना गाज्रिसिन नै माने माने गाज्रिसिन जायो आरो माने जोबोरैनो गाज्रिसिन जायो। थ' जोङो साननांगोन जे जोङो सानसेया जोङो माबा मोनसे खामानि मावबाय मेंबाय मोनानि समाव जोङो गोग्गो मुवा बेसाद जानानै जोङो देहाखौ खौ एसे मोजाङै रेस होनांगोन आरो। बेबायदि जुदि जोङो रेगुल जुदि खालामोब्ला जोंनि सायाव जुदि जों जानाय लोंनायनिफ्राय एक्सारसाइसनिफ्राय जुदि गासैखौबो जों जों जुदि थि लाखियोब्ला होमबा जोंनि देहाया नांनाय खिनियै मोजाङै थागोन होननानै आं सानो आरो।
औ थारैनो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव गिबियावनो जोङो नोंथा बुंबाय थाबनो सिखारनांगौ फुंबिलियाव आरो जोङो जोङो एक्सारसाइस जोंनिया माजबिआरेप दा बे जोंनि बे दा समाव आरो आथिखालाव आरो मानो होनब्ला आथिखालनि आबाद थिलियाव माने माखासे आबादारिफोरा ओ बायदिसिना रासायनिक आदबजों माने जोंनि प्रडाक्सनखौ प्रडाक्सनखौ माखासे दिहुननो थाखाय माखासे एम फु थैनाय मुलि बा बायदिसिना पेस्टिसाइद हारबिसाइद माखासे ओ मुवा बेसाद रासायनाय मुवा बेसादखौ बाहायनानै आबादखौ दैखांना लाबोयो आरो नुनायाव खिन्थु समायना समायना जाथाव लोंथाव
जाथाव जायो।
नाथाय बेयाव बिस माने पयजन पयजन माने फै
माने पयजन जुदि होआबा दानि आबादनि फिथाइ सामथाइफोरा मोजां जा ला मानो होनना बुंब्ला जोंनिया जों जोंनि हाया आगोल गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो जिहेथु जों मोनसे हायावनो गोबां रोखोमनि आबाद खालामबोबाय थादोंथ' बेनिखायनो बै हानि हासारफोरा दानि जुाव एसे खमायांनो हमबाय‌ त' खमायलाङोब्ला जोङो बै आबादखौ मोजाङै थिखांनो खार'नाव आबादखौ मोजां मोजाङै ओ बानायनो खार'नाव नाव जों मा जायो रासायनिक हासार बाहायनो गोनां जायो आरो बैफोर रासायनारि रानो हयथ' जोंनि बे फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोराव जिथु जों जायो बबा बैफोर रासायनारि हासारफोरानो हय थ' जोंनि देहायाव खासे खायसे ओ रोखोमनि बेराम आजारबो सोमजिहोनो हागौ आरो।
औ
औ
जेनेबा जोङो बेनिखायनो ओ‌ माखासे जानाय आदारनि सायावबो जोङो जोथो नलानांगौ होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? लोगोसेनो ओ आथिखालाव ओ खायसे माने जोंनि देहा फाहामनो होननानै अह बायदिसिना मुलि आरिखौबो जोंनि डक्टरनि माने हेफाजाब लायाब्लाबसिनो आथिखालाव खायसे सुबुंफोरा माने ओ मुलिखो फार्मासिसनिफ्राय डाइरेक्ट थांनानैहाय बायहैयो बेबायदि बायहैनायनि बायहैनानै जानायनि जाहोनावबो जोंनि देहाफोरा ओ जे बेरामाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ नंगौ माने खायसे खायसे ओरैबाय सा मेडिसिनफोर दंङ जाय बुस्थुखौ जोङो ओ डक्टरफोरनि ओ फुल माने ओ इनफरमेसन मोननासो जों बे बुस्थुफोरखौ माने जानांगौ खिन्थु जोंनि खेथ्रआव मा जायो जोङो जोंहा दा खर' सादों खर' सानाय लोगो लोगो आं थांनानै बे खर' सानायनि टेब्लेट गरसे हर बा गरनैहर बा गरथाम लानानै फैबाय बे गरथाम लानानै फैबायबा बे गरसे जानायाव बिथांनि खर' सानाया हामाखिसै आरो नेक्स्ट गरसे बियो बिदि जायोब्ला जोंहा साइड इफेक्ट जानो हागौ मानो मानोना मोनसे टेब्लेट जानायनि बेसेबांबा आवारनि उनावसो बा बेसेबांबा घन्टानि उनावसो माने गरसे टेब्लेटखौ जाफिननो हायो। बैखिनि बाथ्राखौ खायसे खायसे मानसिफोरा मिथिया हसिया माने बाहायनायनि थाखायबो जोंनि माने देहा सोलेराव ओ साइड इफेक्ट जायो आरो।
औ औ।
ओ बिदिखौ जों नुयो आथिखालाव आथिखालाव बिदि गोबाङानो गोबां गोबां मानसिफोर दङ बिदि जानानैबो गोबां बेमार आजारजों भुगिनांनाय आथिखालाव गोबां मसिखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ आथिखालावथ' जेनेबा ओ सरखारा माने माखासे बिथांखि लाबाय जोंनि देहा देहा आरो सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय आथिखालाव ओव माखासे ओ माने ओ आयेनफोरखौ बानायना होदों सरकारा। नैजिसे बोसोर जायागौमानि सासे सुबुङा माने जौ लोंनो मोना। नङा होमबा? ओ निसा जा तिय माने टबाक्क' बायदिसिना थांखुफोरखौ माने लानो मोना। बेबायदिहाय सरकारा हमनानै होदों। थेवबो मोनथिसेयावबो जोङो ओ जोङो जोंनि देहाखौ जोथोन लानो रोङाखै होननानै जों खायसे जोंनि लाइमोनफोरखौबो जों बुंनांगोन। मानो होनोबा ओ जिब्रै जिबा बोसोर बैसोआवनो आथिखालाव जौ आरो बाय दिसिना फेग्रा मुवा बेसादखौ बाहायनानै लाइमोन समावनो जोंनि देहा खौ गाज्रि खालामना लानायखौ जों नुदों नङा होनबा? बेनिखायनो जोंनि समाजनि गासै सुबुंफोरानो ओ बेखौ माने सांग्रांथि होनांसिगौ आरो जेनेबा एवारनेस होनायनि समा फैबाय आरो जेनेबा।
थारैनो थारैनो औ औ औ थारैनो। दा बेफोरखो नायनानैनो सोरखारा दा ओ जोंनि जिहेथु ओ हेल्थ सेन्टार बा जोंनि देहा फाला फाहामसालि बे देहा फाहामसालि फोरनिफ्राय ओ खायसे खायसे समफोराव जोङो बा बाजाराव बा गामिफोराव थाङै थाङै एवारनेस होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बिथांमोना मा रोखोमै एवारनेस होयो जाय बुस्थुआ जोंनि देहानि थाखाय बिस गोनां जाय खामानिखौ मावोब्ला जोंनि देहाया नोरजिया जायो, जोंनि देहाया बेराम आजार जायो बैफोर मुवा बेसादनि फ्राय बैफोर जिनिसनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ होननानै ओ जोंनि देहासा देहाफाहामसालि बिथांनि ओ मावथि बा मावख'गिरि बिथांमोना ओ ओ गामि गामि बा बबेबा बाजार सहराव थांनानै एवारनेस होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। आं सानो बियो बिराद मोजां मोनसे एवारनेस। ओ दा बेफोर नि सायावबो जानो हागौ सरकारा गोबांखिनि ओ खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेफोरखौ होबथानायनि राहाखौनो सरकारा दिनैसिम लाखिगासिनो दङ बेखौ आं सानो आरो।
औ थारैनो। आथिखालाव ओ बेबायदि बिथांखिनि गेजेरजों खमायनो लादों बेनि गेजेरावबो ओ गोबां लाइमोनानो ऐ बुजिमोनैबो दङ बेनि गेजेराव बुजि मोननायफोरा गावबा गावनि थांखियाव होसोनो हादों आरो जायफोरा बुजि मोनाखै बिथांमोना ओ लामा ससेयावनो आन्दायनांगौ जादों आरो
जादों आन्दायनांगौ जादों औ औ नंगौ नंगौ
आं सानो जोंनि सावरायनाया ओ मोनसे जोबोर ओ मेहेर गोनां जादों होननानै आङो बेखिनियावनो दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां
अ दोन्थ' जायो नोंथां दोनथ' जायो
औ दे नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथांजों सावरायनानै आंबो गोजोननाय मोनदों दे बिदिब्ला
औ दे
दे दे दे